औ औ नोंथां औ मोना
जागोन नोंथां। नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ ओ नोंथांनो आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै फन फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आ सानसे फ्रियनो दङ ना?
दङ नोंथाङा दङ।
औ टपिकआनो जाहैबाय आबाद
आबादनि सायाव आरोना जागोन जागोन गाबोन नोंथां।
आ बिदि
नोंथाङानो ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे बुफ्रुसारनानै होग्रो नामा नोंथां
औ नोंथां
औ आबाद होनोफ्राथ' जों गासैबो मिथिखायो आरोना नंगौ।
मेसेङाव मावजानाय आबाद एबा दैज्लांङाव मावजानाय आबाद गोबां बिदिनो बिजनि गोबां रोखोमनि आबाद दङो जेरै जोंनिया गिबियावनो माइ आबाद बिनि उनाव औ फानलौ आबाद बिदिनो थास' आबाद लाव आबाद बिदिनो ओ खुमब्रा आबाद बिदिनो आ फथल बायदि रोखोमनि आबाद दों आरोना औ बिदिनो।
दा माइ आबा जागोन नोंथां जागोन।
औ माइ आबाद माइ आबादखौ उम मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो मा नांग्रोखो जोंनो माइलि नांग्रोखो आरोना।
नंगौ नंगौ।
माइलिखौ जोङो ओ साबफानो जावग्रोनानै
रुनानै एबा मोनसे ओ माबाजों ओ बेसेबां ओ माइ गायगोन एबा बेसेबां बिगानि सायाव औ जोङो सुनानै मोनसे जखा खालामनानै खौ ओ जोङो लानाय जायो आरो ना नंगौ नंगौ।
बिदिनो जों जखा खालामनानै लायो लानायनि उनाव बेखौ मोनसे आ फाथोनि फाथोनि बस्था एबा प्लास्टिकनि बस्थाबो मोनो दानियाथ' गोदो बांसिन फाथोनि बस्था
बाहायोमोन औ औ औ हाखराव सोमना दोनाय जायो आरोना जोङो
बेखौ ओ सानथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो बिदिनो सोमनानै जों बोरियाव दिखाङो दिखांनानै बोरियाव साननै दोनबोयो बेयाव औ जाहाथे मोजाङै गाजा बेरो गाजा बेरथों होनना होननानै आरो ना बेखौ जों मा खालामो
मोनसे ओ
माबादों गुदुं दुंखावनानै बिनि मोजाङै गाजा एबा रोदा जाथों होननानै जोङो थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकजों खोबना दोननाय जायो आरो बिदिनो खोबना दोननानै साननै गासै सानबा थायो दैयाव सानथाम आरो बोरियाव साननै बिदिनो नेक्स दिना बेखौ मा खालामो दब्लायसे हा आरोना मोजाङै साफा खालामनानै एवस्रांनानै बेखौ दै होनानै मा खालामो फोयो आरोना बिदिनो फोयो फैनायनि उनाव बेखौ ओ जोङो उम बेयो सप्तासे एबा सानबासोनि उनाव उनावनो मोजाङै रज'जोबो आरो माबा ओंखारो बिलाइ ओंखारो बिनि उनाव बेखौ जोङो ओ थामजि दिन दोनो आरो ना थामजि दिननि उनाव जोङो बेखौ फुनानै गायजायो आरो बिदिनो ओ गायनो हायो आरोना बिदिनो लाव आबाद होनोबा जों बेखौ औ हेलौ मेदाम फंबायसा औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हांगोन नामा
जागोन नोंथां जागोन बिदिनो माने जों माइ आबाद एबा माइ आबादल' नङा माने जों गुबुन गुबुन माइ आबादजों लोगोसे गोबां रोखोमनि माने आबादफोरखौ मावनानै आथिखाल बिथिङाव रांखावरि आरजिनायखौबो नुनो मोनसै आरो नोंथां
जेरै नोंथाङा बुंलांबाय माइ आबाद बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने माइ आबादखौ जोङो मै जायखौ बुङो माइज्लि ना माइज्लिफोरखौ बुथुमनानै दोनग्रोनानै जोङो बेबायदिनो हाफोरखौ मोजाङै फोसाबनानै दोनग्रोनानै जों बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै जों बुंनाय नोंथाङा बुंनाय बायदि माइ गायनो थाखाय जोङो जेब्ला खोथियाफोरा गोजौ जायो एबा मोजां जायो गायजानायनि गायजानायनि सम जायो बे समावहाय जोङो जेब्ला बिनि सिगां सिगांनो जों हाफोरखौहाय रेडि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां । बेनि उनाव जेब्ला हाफोरा रे बिदि जायो जेरै जोङो माइ गायनो थाखाय ओ गिबि हालेवनाय हाखौ खारायनाय होननानै बुङो गिबि हालेवनायखौ खारायनाय होननानै बुङो आरो नैथि हालेवनायखौ जोङो सामोर होनाय होननानै बुङो आरो थामथि हालेवनाय जेब्ला जोङो गोमोन जायोना नोंथां बे समावहाय माने जोङोै बै जेब्ला हाफोरा मोनजोबो मोननायनि उनाव जोङो बै माइ गायनो थाखाय जेब्ला हाया रेदि जायो बेयावहाय जोङो बै आलिफोरखौबो माने आलिनि हाग्राफोरा हाग्राफोरखौ खोबजोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां । जेन'बा आलिखौ खोनाय जायो आरो बे खोखांनायनि उनाव औ नंगौ औ औ । औ नोंगौ नोंगौ । बेबायदिनो माने ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै माइसालि माइ एबा बाहादुरनो रन्जित माइसा माइ बेबायदिनो ओ माइब्रा माइब्राखौथ' जोङो गोबां माने बेसेन गोसा गोसा होननानैबो जों मिथियो आरोना नों थां जायखौ औ औ जाय खौ जोङो जोंनि बर'नि जेनाखि मोनसे ओ फोरबो बैसागुफोराव जोङो माइब्रा बिदैफोरखौ बाहायनाय जायो ।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला बेफोर बेफोरनि थाखायनो माने एसेब्लाबो बेसेन गोसासिन नामा होननानै जों बुंनो हा हागोन आरो नोंथां औ औ । आरो बेजों लोगोसे गायखांनायनि उनाव जों जेब्ला माइ आबादफोरखौ जेब्ला गायखाङो बे समावहाय जोङो दैफोरखौ मोजां नायनानै होनांगोन बबे बबे दुब्लियाव बबे दुब्लियाव दै हाबदों बबे दुब्लियाव दै हाबा खै बेफोरखौ मोजां नायनानै जों बेबायदिनो गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय जोङो मोजां आबाद दिरुननानै न'आवहाय न' फारसे लाबोनाय जायो आरो नों थां आरो बेजों लोगोसे जे आथिखाल बिथिङावथ' माइ आबादजोंल' जों गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हाला नालाय नोंथां बिनि बिनि थाखायनो माने माइआ आबादजों लोगोसे जों गोबां ओ बायदिसिना रोखोमनि आबादफोर मावनाय नुयो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ फाथो आबाद फाथो फाथो आबाद मावनानैबो जों गोबां माखासे ओ रांखावरि एबा रां आरजिनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोङो फाथो आबाद मावनायजों लोगोसे जों बै गावनि न'नि जोंहाथ' गोदोनि समावथ' जोंहा बेबायदि सिमेन्ट अन्थाइ बालाफोरजों न' लुनाय गैयामोन नालाय नोंथां माने बै फाथो आबादफोर खौनो मावनानै जोङो फाथो सेरनाफोरखौ बाहायनानै बिदिङो न'फोरखौ बेफोरजोंनो ओ लुयोमोन आरो थां आरो बै आरो जों अरफोर जरायोमोन अरफोर जरायनानैबो माने जों जिउ खुंबोदों आरो नोंथां आरो आरो बेजों लोगोसे जों गोबां बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि साखाथि फाखाथि जा एसे एनै बारि बागान दं बेफोरावनो माखासे ओ मैगं थाइगंफोरखौबो जों आबाद मावनाय नुयो। जों जेरै ओ थारुन आबादफोरखौबो गोबां रोखोमनि मावनायखौ नुनो मोनसै आरो नों थां जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ थारुनाथ' माने गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिम ना गासै बिनि बाहागोखौनो जों जाजोबनो हायो आरो नोंथां। जेरै जों बिनि बिजौ बिनि देन्था बिनि बिबार बिनि बिलाइ बिनि मोदोम बिनि आयथिं ना फारफ्रोम बिथिंखौबो जों बुंनो थाङोब्ला माने ओ थारुना जाजोबजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ गोबां रोखोमनि माखासे आबादफोर मावनो हाब मावनायखौ नुनो मोनबावो जेरै जोङो ओ बै फान्थावफोरखौबो मावोना नोंथां। बै फान्थाव आबाद नो टमेट' आरो बै सबाइ आबाद नैबेफोरखौबो जों गोबां आबाद आजि खालि बिथिङाव गोबां आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां बै सबायबोर सबायफोराथ' जोंहा हानि सबायफोरा जोबोद मोजांना जानो। माने बेखौहाय बर'नि मोनसे दोरोङारि जि ओंख्रि जामुं होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां‌। जेरै सबायजों दाउ आरो जों बे सबायाइफोरनि जि मोदोमनि बिगुर ना बैफोरखौ जोङो माने ओ ओरैनो बेखाराव गारा लाबानो जों खारैफोर बाहायनानैबो जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां जोंनिया दा ओ टाइमाबो जोबबोबाय ओ नोंथांजों रायलाय नानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालाम बाय नोंथां औ दे।